हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां अब्ला जों दिनै बरफोरनि दोरोङारि खेलानि बागै सावरायनोसै।
जागोन दे नोंथां जागोन सावरायजागोन दे।
औ अब्ला आं बुंलांनोसै। दा। बरफोरनि दोरोङारि खेला होननानै बुङोब्ला। गोदो गोदाय समनिफ्रायनो। जों जायफोर खेलाखौ गेलेबोगासिनो। आबै आबौमोननि। समनिफ्रायनो। आरो जायफोर खेलाया आथि आथिखालसिमबो गेलेजागासिनो दा बैफोर खेलाखौनो दोरोङारि खेला होननानै बुंनाय जायो। दा दोरोङारि खेला होनना होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां खेलाफोरखौ गेले गेलेबोनायखौ नुनो मोनो। नो मोनो जेरैहाय ओ दैयाव गेलेनाय बोरियाव गेलेनाय बोलो गोनां बोलो गैयि बायदि बायदि। दैयाव गेलेनाय होननानै बुङोब्ला। आदौ बिदौ गेलेनाय आमाय जुमाय गेलेनाय बायदि बायदि। आरो थब्लनाय सानस्रिनाय। ओ थालिर बिफां गाय संनाय बेफोर खेला गेलेनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो बोरियाव गेले गेलेनाय होननानै बुङोब्ला काबादि गेलेनाय ओ खाबादि खै गेलेनाय दालिंखर गेलेनाय। उम उम खारनाय बारनाय। बायदि बायदिखौ नुनो मोनो आरो आखाइजों माखासे बोलो नाङि गेलेनायफोरा जाबाय ओ ओ ओ गर गेलेनाय खिखर खेला गेलेनाय बेफोर खेलाखौ जोङो गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बेफोर खेलाखौ। गेलेयोब्ला ओ जोंनि उन्दै उन्दै गथफोरा मा ओ देहानि एकसारसाइस जानाय जायो जायनि थाखाय। जायनि जाहोनाव। गोदोनि गथ'फोरा माने फ्राद जायोमोन आरो। बायदिसिना बेमार आजारफोर गैयि गोख्रों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव उन्दै उन्दै ग गथ'फ्रा टाउन सहराव देरनायफोरा बैफोर खेलानि बागै ओ मोजाङै मिथिनो मोनासै आरो बिमा बिफाफ्राबो समनि आंखालाव बैफोर खेलाफोरखौ माने गेलेनो फोरोंबोआसै आरो। जायनि जाहोनाव बिसोरो दा बे फोर खेलानि बागै मिथिला। गोबां आरो बेफोरबायदि ओ देहा फ्राबो फ्राद नंला गोदोनि बायदि गेलेयैनि जाहोनाव। जायनि जाहोनाव गोबां बेमार आजारनि जेंनाफोरबो सोमजिनायखौ नुनो मोनो आरो। मानोना बिसोरनि औ। बिसोरनि देहानिफ्राय गोलोमदैफोर गला नालाय
औ औ
औ नोंथां बुंलाय?
नोंथाङा दैयाव गेलेग्रा खेलानि बाथ्रा बुंदों? बेखौ बर'फ्रा जे गेलेयो नों थाङा होनदों ओ दैयाव मा मा खेलाखौ गेलेयो आरो माबोरै गेलेयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां औ। दा दैयाव आं दहाय बुंदोंमोन ना थालिर गायनाय गेलेनाय बे थालिर गायनाय खेलाखौ माबोरै गेलेयो होनोब्ला ओ मानसिफ्रा माने उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बे खेलाखौ बांसिनै गेलेयो ओ दैयावहाय थब्ल'यो थब्ल'नानै आथिंखौ ओरै गोजौ खालामो आरो। बे खर'आ माने दैनि सिङाव थासिगोन ओमफ्राय आथिंङा ओरै गोजौ जासिगोन दा बेखौ थालिर गायसंनाय होननानै बुङो आरो ।
औ औ
बेनिफ्राय दावनाय दावनाय गेलेनाया जाबाय बे आथिंखौ बुब्राबालासिनो दै सिङाव थब्ल'नानै आखाइजों ओरै सिं सिं सिं थाङो आरो फारसेनिफ्राय गुबुन फारसेयावहाय दा बेखौ दावनाय होननानै बुंङो । बेनिफ्राय सानस्रिनाया जाहैबाय बे दावनाय बायदियानो नाथाय ओ आथिंआ ओरै बुब्राबबाय थागोन आरो सानस्रिनाया उनथिंनि आथिंआ बेखौ सानस्रि नाय होननानै बुङो। बेनिफ्राय आदौ बिदौ होननानै बुंदोंमोन ना? आदौ बिदौखौ दैयावहाय ओ बेवहाय हानजायै जायो गेलेनाया उम माने आदौ बिदौ बेबायदि ओ दैयावहाय थाखोमालायो आरो थब्ल'नानै थाखोमालायो ओमफ्राय सासेया नागिरनांगौ
बेयाव बुरजा मानसि थायो नामा? आद' बिद' गेलनायाव
बुरजा मानसि थायो हानजाजों गेलेनाय जायो आरो बे खेलाखौ
औ दै थब्ल'नायबो गेलेयो खोमा दां ना?
औ दै थब्ल'नायबो गेलेयो। ओ बेवहाय थब्ल'लायो आरो ओमफ्राय सासेया गुबुन सासेखौ नागिरलायनांगौ जायो।
अन्थाइ दोनखुमानायबो गेलेेलायो नामा?
औ औ अन्थाइ दोनखुमानानैबो गेलेयो बेबायदि खेलायाबो हानजायै गेलेनाय जायो जेरैहाय सासे टिमावहाय बिसनि हानजायाव सासे गाहाय थायो। बे गाहाया माने मोनसे अन्थाइखौ गासिबो हान्जायैनो माने मोन से अन्थाइखौ सायख'नानै लाग्रोयो बेनिफ्राय बे गाहाया अन्थाइखौ फारसे दाबसे जायगायावहाय दोनखोमा होयो आरो बिसोरो माने बे समावहाय मोखांखौ फांथेनानै थानांगौ नायनो मोना। बेनिफ्राय उनावहाय बे गाहाया जाबाय होनबाथाय बै सोर माखासेया थांनानै नागिरहैनांसिगोन आरो थब्ल'नानै बबेयाव दोनदों ओमफ्राय बेनिफ्राय जाय मोनग्रोयो बेनो देरहाबाय आरो
अ
बेबायदि दा औ बेफोरखौ नायोब्ला गोबां माने ओ इन्टारेस्ट जायो खेलाफोरा बेफोरो आरो मोदोमनि देहायारि फिजिकेल एक्सारसाइसबो जायो नोंथांमोनहा गोदो गेलेयोना गेलेयामोन बेबायदि
जोंबो गेलेयोमोन नोंथां जोंनिथिंबो बिराद गेलेयोमोन नोंथाङा बुंनाय बदिनो दैयाव थब्ल'नाय दै सानस्रोनाय ओ दै सिं सिं सिं दावनाय अन्थाइ दोनखोमालायनाय ओ आस' बिस' थु गेलेनाय बेफोरखौ जों मिथिनो मोन गेलेयो मोन आरो‌ दा बेफोरनि अनगायैबो ओ नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदिनो बोरियाव गेलेनायफोरखौबो जोंनिथिंबो गेलेयोमोन आरो बेथ' उन्दैफोरनि गेलेग्रा हुदाखा नालाय दा उन्दैफोरनि समावहाय गेलेनायखौ जोंथिंबो मोननो था थाङो आरो
जोङो मोनसे गेलेबावोमोन आं खोनथानि माने दैनि हाब्रांखौ जाय जों जोङो लिरोमोन आरो दैजों लिरोमोन ओमफ्राय लिर लिरनानै बेवहायनोु दुद्रुनाय खेला गेलेयोमोन गोजौनिफ्राय हाब्रांनिफ्राय डाइरेक्ट दुद्रुब बोनानै दैयावहाय माने थब्ल'फैयो आरो बेबायदि गेलेयोमोन जों
अ
औ
जोंबो जोंनिथिंबो गेलेयोमोन बिदिनो माने बारजुमनाय उनथिं ओ बारजुमनाय ओमफ्राय ओ लेवरा होनाय होनोबो मोनबो आरो मोनसे लेवरा होननाय बिदि बारजुमनाय खेला गेलेयोमोन आरो
बे लेवरा होनाया माबायदिखौ होनो नोंथां
हा
लेवरा होनाया माबायदिखौ होनो
माने ओ खारै खारै खारै खारनानै दैनि रुुबुंङाव गानानै मानसिया उल्थ था माने सिगांजोंनो खेबसेनो बेलथाय हैनाय आरो ओमफ्राय थं गसंहैना बे बेखौ लेवरा होनाय होनो आरो बेनिफ्राय उल्था उल्था बारजुमनाय माने बेहायबो उल्था माने बेग जाम होनाय होनो खायसे खायसे ओमफ्राय बुंनो थाङोबा उल्था बारसोमनाय आरो दा बेवहायबो सिगां जों जेरैबायदि बाज्रुमो माने लेव थिग बेबायदिनो उनजों लेवरा होनाय आरो बेवहायबो ओ उल्था मोखां जानानै फिउ बारनानै दैयाव थं गसंहैनाय आरो बेबायदिबो खेला गेलेयोमोन दा बेनि अनगायैबो बोरियाव खेला गेलेनाय महरै जोंनिथिं खारनाय गेलेयोमोन गोजौ बारनाय गेलेयो मोन ओ हाखर बारनाय बा गोलाव बारनाय गेलेयोमोन बेनिफ्राय ओ गर गेलेयोमोन ओमफ्राय हाखर खिखर गेलेयोमोन बेदिनो दारिया फान्था गेलेयोमोन अन्थाइ जाबनाय गेलेयो मोन दा बैफोर खेलाखौ नों नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि बेफोर खेलाखो जोंनिथिंबो गेलयोन आरो
अ
ओ नोंथाङा दहाय होननाय बायदिनो नोंगौ बेफोर खेलाया जोबोद गथ'फोरनि थाखाय जोबोद मा होनो गथ'फोरखौ देरनायाव मोजां मोनसे खाबु होयोमोन आरो मोनसे मा होनो बेसे बिस मोनसे थाखोनिफ्राय गुबुन मोनसे थाखोसिम देरदोखोन देरलांनो थाखाय थाखाय मोनसे ओ ग्रयिं पावारखौ होयोमोन आरो दा बैफोर खेलाफोराव माखासे माखासे साननाय होनाय साननाय हनायनि बा गियान मोननायनि माखासे टेकनिक्स एबा आइडियाफोरखौ एबा गियानफोरखौ मोननाय जायोमोन आरो खेला
औ मेम'रिफ्राबो माने डेभेलप जायोमोन आरो बेफोर खेलाफोरजों
बुंनो थाङोबा गर खान्नाय गेलेनायनि गेजेरजों गर खांन्नायाव थाय ओ अन्थाया ओ माखासे थागोन बेवहाय हाखरबासो ओ हाखर जावनाय जायो। बा माब्लाबा बेनि बाराबो जानो हागौ। बेयाव हाखराव बिदिनो रा नै रानै राननानै ओ गुबुन हा खराव जुदि जेबो रानहैनो थाखाय गैला । बंग' जाबाय आरो बेनि उनाव फाय हाखर खरसेनि उनाव जुदि अन्थाइा दङ। आरो बे खरसेनि उनाव गैया अब्ला बेखौ मोनजायो आरो।
ओ बेथ' ओ खिखर गेलेनाय ना बेखौ खिखर
औ हाखर ह हाखर खिखर होनो । सोरबा सोरबा खरल' होनो। सोरबा हाखर गेलेनायल'बो होनो। दा बे आरो जों हाखर खिखर होन होननानै बुंनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय। दा बेबायदिनो बे हाखर खिखरखौ गेलेनाय। जायोमोन आरो।
बेखौ बिराद मोजां मोनोमोन आं गेलेनो।
ओं बेनिफ्राय गर गेलेनाय गर गेलेनायाबो बिराद मोजांमोन बेवहाय नोङो थाइसे थाइनै खननानै थाइथाम खननानै थाइब्रै खनबाय बेनिफ्राय ओ खेबथा नदा सापख्लाय। बेबायदि खालामलाबाय बेनिफ्राय न'खर न'खरावहाय सोलायनाय बेबायदि माने अन्थाइ थाइसे खननानै फिउ
बेवहायथ' बे गर गेलेनायनि गेजेरजों अनजिमा साननायखौ माने अट'मेटिक। ट्रिकलि उन्दै समनिफ्रायनो रों
औ औ बेबायदिनो आरो औ बै हाखर खिखरनि गेजेरजोंबो अनजिमा सा साननायखौ। मिथिनाय जायोमोन आरो आ बि नङा। बेल' नंङा जे माने बेफोरनि गेजेरजों ओ साननाय हनायाल' जौगायो बेल' नंङा देहाखौ जौगाहोनो थाखाय खारनाय बादायलायनाय बो गेलेयोमोन हौवा हिनजाव हिन्जावफ्राबो गेलेयो मा खालाम खारनाय बानाय ओ खारनाय बादायलायनाय आरो ओ हौवाफ्राबो गेलेयोमोन बेबायदिनो गोजौ बारनाय गोजौ बारनायावहाय नोङो सोरबा सोरबा मा होनो गोदोनासिम बारनाय ओ गिबियाव गोदोनासिम बारनो हायाब्लाो मा निफ्रायबो बारजायोमोन आदैनिफ्राय आदै सि बारनाय आदैसि गोजौ बारनाय बेनिफ्राय हान्थुसे गोजौ बारनाय फेन्दासे गोजौ बारनाय जान्जिसे गोजौ बारनाय बेनिफ्राय उदैसे गोजौ बारनाय बिखासे गोजौ बारनाय आरो गोदोनासे गोजौ बारनाय आरो माब्लाबा माब्लाबा गावजों स समान बारनाय बेबायदि गोजौ बारनायखौ सोलोंङोमोन आरो बेफोरनि गेजेरजों देहाखौ रेजें खालामनो हायोमोन आरो बेल' नंङा गोलाव बारनायनि गेजेरजों आबो हाखर हालाफोरखौ जे माब्लाबा नों दालां गैयाबा बारनो हायो दा बेनिजे ए माखासे ओ सिगां सोलोंगोरनाय बे हाबाखौ मावनाय जायोमोन हाखर बारनायनि गेजेरजों ।
औ औ नोंथां नंगौ ओ आरो बे दैयाव सानस्रिनाय गेलेनायनि गेजेरजों ओ गोबां ओ माने खैफोदनिफ्राय बासायनो हायोमोन जायनि जाहोनाव आथिखालाव बे दै फ्राव एसे थौले दैफ्रावनो गोग्लैनानै गब बनानै बायदिसिना जाथाय जानायफोरखौ नुनो मोनो ।
औ औ थारैनो नोंथां थारैनो । दा बेफोर बेफोर गासिबो बिथिंखौ उन्दैयावनो सोलोंखाजोबोब्ला माने देरनानै माबा मोनसे थिफोरजों खैदां जायोब्लाबो बेफोरनिफ्राय रेहाय मोननायनि मोनसे ओ बिथिं आरो ओ मा होनो सांग्रांथिखौ जों मोननो हायो । हायो आरो मानोना बेफोरखौ उन्दैनिफ्राय सोलोंबोखानाय बा गियान मोनबोखायोब्ला ओ देरनानै ओ नोंथ नोंथांङा जेरै बुंदों बैफोरबायदि खैदां खैफोरनिफ्राय रैखाथि मोननायनि मोनसे हे समभाबा एबा ओ खाबुआ थायो आरो
दे अब्ला नोंथां रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय ।
औ नोंथां दे नोंथां गोजोननाय थाबाय । जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो दे ।